अ' माथो ओंख्रि जानायमोन नोंथाङा दा?
ओ दिनै ओंख्रिया सबायजों साम'जों नोंथां।
अ' नोंगौ बेथ' जोंनि दोरोङारि जाग्रासो नङा होमबा? बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो बे जोंनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो?
जागोन जागोन नोंथां जाहैबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाथ' जोंना मेरला दङ नोंथां। जेनबा आङो मोनसे सबाइजों साम'जोंखौ आं खोन्थालांनोसै नोंथाङाबो जेनबा ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ संनायनि बारै एबा माबायदि सङो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंबानो जाबाय एबा फोरमायलांबानो जाबाय जेनबा जोङो दोरोङारि जोंनि बुं बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा मेरला दङ बेजोंनो लोगोसे आङो मोनसेखौ बुंनो सानबाय बेनो जाहैबाय मा सबाइजों साम'जों सबाइजों साम'जोंखौ जों माबायदि संनानै बा मारै संनानै जायो जों बेखौ बुंनो थाङो मानो जों रायज्लायगोन आरोना आं बुंगोन जेनबा जोङो सबाइ खौ जों जानो थाखाय एबा जों सबाइजों साम'जों जों जानो थाखाय जों सिगां मा खालामग्रोनांगोन जोङो सबाइ बे सबाइ हानि सबाइ बे हानि सबाइखौ जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लांनांगोन आरोना बे हानि समायखौ जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लांनानै मोजां सबाइखौ आरो जोङोहाइ जोंना लकेलखौ बेबो ओरैनो सालानि दङ बेफोरबो जे मैगं थाइगंआ सालानि ओंखारो बेबो ओ सालानि ओंखारो आरोना सालाननिया थावा खिन्थु लकेल न'आव एबा सोरनिबा गामिफ्रावबा बा खुवैनाय एबा जोंनि गामियावनो खुवैनाय सोरबा हाथायाव फानहैबाय बेखौ लांनानै जोङो ओ रु माने लांबाय लांनायनि उनाव एवबाय आरोना मोजां एवनानै मा खालामनांगौ गुुसु खालामदों ओमफ्राय बेखौ भेलेन होननाय दङ मोनसे रुटिबो नाग्रा नायोना रुटि नाग्राजोंबो जोंङो नानो हायो एबा
माबा मोनसे बुस्थु गिलिर बुस्थु जोंबो जों नानो हायो ना गल गल जानांगोन खिन्थु बेयो ओमफाय आरो जों नानानै साइदाव दोनबाय साइदआव दोननानै साइदाव दोननो माने बेखौ जोङो नाखांनानै जावनानै बे जे बिनि सबायनि दाखोन एबा बिगुर दंना गो गोसोम गोसोम जायो बेयो जेनबा बेखौ जोङो जावगारनांगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला बे सर' सबाइ बे बिगुरा बेखौ जावनानै गारोबा जोंना माजायो गोथावसिन जायो होननानै मिथियो आरो बेयो थाबा माने खाथो खादि एसे खालि खालि मोनजायो आरोना बिनि थाखायनो जों जावग्रोनांगौ नानै जोङो ओ अरदाब बा खौ होयो होनाया बांसिन आरो जोङो बांसिनानो मायाव दोआवसो रुनाय जायो आरोना आरोलै लासैयैनो अर फिसा होननानै जोङो दोआव रुनाय जायो दोआव रुनानै बेखौ फारसेथिं दोनसै दानिया जोङो सबाय मा होनो सबायखौ जोङो रुनानै
ओमफ्राय ओरै खाथिजों जेनबा जोङो सबाइ सबाइ नालाय जों साम'जों सामजों जानो बे साम'बो जोङो सामजों जानो रिदि खालामसै आरोना साम'
ओमफ्राय रेडि खालामबाय जोङो साम'खौ जों
खननानै लायोब्ला जेनबा
नंगौ जोङो सानसे खिगार होनांगौ आरोना खिगार होनाया जाहैबाय बैयो बे साम'आ जे
दै सिङाव हायावसो दावोना दावो माने बिसोर थाबायो जायो मानबायो बे मानबायनाय ओ जाफानाय बायदि जायो बेल गावसिनि मोदोमाव हाबनानै थायो बेफोर‌ बादाखौ जों खिगारहोयो
एबा खिगार होनो थाखाय दोनफैनांगोन आरोना बालथिं दोननांगोन बे बालथिङाव दोनबाय दोननाय जागोन आरोना बेै दोङो आरो बिनि उनाव खिगारबाय बिनि उनाव जोङो ओ
माबानाय फावयैनो
मोनफा गरफा गरफा थैफाबाय थाबायोङो बा न'आव नायस्रानांगोन गोरा जायो नालाय साम'नि बिखुङा आरो साम'आबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं जेरै ना होनाय साम' साम'दना होनायखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन मोननो थाङो मानो होननानै बुङोब्ला दुब्लियाव जे
औ ।
जों माइ गायहनाय समाव एबा माबायावबा मा होनो बे माइ गायनाय समाव जोङो बांसिन दुब्लियाव मोननाय जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ मा होनो साम' दाह होनाय होननानै बुंनाय जायो आरोन ना बे ओमफ्राय मोनसे मोनलाबायो आरो स' खहेखौबो मोना जायो खिन्थु साम' गोथावसिननानै मोनथिनाय जायो आरोना। आरोना मिलौलायो बेबायदिनो जों बेखौ दाननानै जोङो आराम मा खालामनांगौ जोङो बे दानखोन्दा जे दानखांबाय बेखौ जोङो बर्थनाव सुखांगोन आरोना जों ओरैनो प्लास्टिक ब प्लास्टिकनि बाल्थिं माबा मोनसे प्लास्टिकनि माबायाव खादायाव मानोना जोङो बै बर्थनाव जों जाय सुगोन जे सुगोन बे साम'खौ बेखौ जोङो बै सैसोबा माखासे मा होनो हागाव सिला होनाय जेरै दाननानै माखासे फिसा फिसा दानफ्लेनाय बा बेनो थायोना बेबायदिखौ जोङो हागावसिजिला होनो बे हागावसिलाखौ जोङो ओ मोजाङै फुनानै जोङो बेखौ खार जाहोनांगोन आरोना बेखौ खारहैयोबा जोंहा जानो थाखाय मोजां जागोन । आरो जों बेखौ खारहोआबा जोंनि खुगाफ्राव एबा जोंनि मा होनो जानाया जोंना मोजां जानाय नङा बेबायदि ख्रेब ख्रेब मोनजागोन बै बै जोंनि बे हागौ सिला बायखोन्दा एबा बायनानै नाय बैफोरो बेनि थाखायनो हागावसिलाखौ जोङो मोजां मोनगोन आरो जोङो साम'खौ जोङो मोजां एवबाय पियास बानलु बिदिनो थाव हो सबाय ओंख्रि साम' होना होबाय साम'आव होबाय नालाय होनायनि उनाव जोङो नांगौ जखानि संख्रि बानलु होबाय आरो बि बिनि उनाव खारै होबाय जोंना गोनांथार आरो ना साम' एबा अनला एबा माबा मोनसे मा होनो नारजिफोर जायोबा साम' मा ोनो खारैखौ होथारनांगोन आरो जोंना सबाइफ्रा मोजां रुयो आरो मोजां गेब्लेयो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंङबो सबाइ ओंख्रिखौ संङो नाय जायो दानिया नोंथाङा आंनो अनलानि सोमोन्दै नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना अनलाखौ जों मा मा जों सानो हायो बेनि सोमोन्दै? फोरमायनानै होबानो जाबाय ना नोंथां । गोबां
बिथाङा मा होनो अमाजों जानो हायो दाउजों जानो हायो । आरो मैथ्रु बिबारजों जानो हायो मालाबा मालाबा गन्द्रुजोंबो जायो मानसिफ्रा ओ ना गोरा रानजोंबो जानो हायो बायदि रोखोमजों जोंहा मा अनलाखौ बे अनलाजों थाफान फोरानो जाबाय ओ दानिया आं नोंथांनो मेवाइ आरो अमाखौ बोरै बानायनाय जायो? बिदिब्ला सिगाङावनो नोंथाङा अनखौ अ नोङा जोंहा न'आव थानाय माइरंखौ सुनानै लाग्रोदो ओ सुनानै लाखांनायनि उनाव इखौ एसे फोरान खानदो आरो जाहाथे दैया रानो ओ बेबायदिले खालामफुबाय थानाय समावनो दै रानफुबाय थानाय समावनो नोंथाङा उवाल आरो गाहेनखौबो नोंथाङा सुनानै सान्दुुंआव फोराननानै थियारि खालामनानै लादो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो अनखौ देदो आरो उवालाव।
अनखौथ' आजिखालि मिसिनफ्रावबो देनाय जायो आरो थौसिफ्रावबो नाथाय बेयाव देयोबा गोथाव जाया होननो मानसिफ्रा मानो होनबा मिक्सिफ्राव एबा मिचिनफ्राव देयोबा बै मैखि मेसिननि जोंनो बे माइरंनि रोसि बियो मा रानो आरो नोंथां बेनि थाखायनो गोथाव जाया बुङो मानसिफ्रा। बिनि थाखायनो उनाव उवा-उवालाव देनानै लादो उवालाव दे खांनानै लानायनि उनाव एसे सालिदो आरो सालिग्रा बुस्थुजों जाहाथे एसे माइरं खर'फ्रा मा ओ थालाङो आरो माने बे अनलायाव माबाया जा गैया जायो आरो। बेनि उनावहाय नोंथो नोंथांनो नांगोन मेवा बे मेवायाथ' गोबां रोखोमनि औवानि फ्राय मोननो हायो आरो जों नाथाय सबसे गोथावसिन मैवायानो जाबाय औवा बुरखानि आरो नोंथां।
बे
खौ एसे गोरलैयै हांखौ लाबोनांगौ बाराद्राय गिदिरखौ लाबोबा मा जायो ओ बै माबाया गोरा जायो आरो जानायाव गोथाव जाया मिलौवा बेनि थाखायनो गोरलै औवाखौ नायनानै लाबोनांगोन आरो जेब्ला नोंथाङा मेवाखौ दान गोन ना नोंथां माखासे नोजोर होनांगोन बाथ्राया जाबाय नोंथाङा आखायाव प्लास्टिक गाननानैसो बै मेवाखौ हानांगोन आरो नोंथां नङाब्ला माखासे बै मेवायाव माखासे सुमुफोर थायोना बियो नोंनि देहायाव मानहोगोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मा आ बै माबाखौ मेवाइखौ हानाय समाव मा खालामनांगौ प्लास्टिक गाननांगौ आरो बेबायदिनो नोंथां मेवायखौ हानानै ला लादो आ बेनि उनाव नोंथाङा ओ अमा बेदरखौ थियारि खालामग्रोदो आरो नोंथां। अमा बेदरखौ जोंहाफोर जेरै एवो बेबाय दिनो बांसिनानै एसे मोनफ्राम होदो आरो स्निजि जौखोन्दोसो ओ जेरै नोंथाङा अमाखौथ' संनो रोंखायो माबोरै सङो बेबायदिनो नोंथाङा स्निजि जौखोन्दासो मोनफ्राम होनानै सायाव बोखा साइदआव दोनथ'दो आरो ओ बोखारथ'नानै बेनि उनावनो जोंहा अनला संनायबो जागायजेननोसै आ अनला संनोब्ला सिगां जोंहा दै गुदुं फु-फुदुंनानै लागोरो आरो नों थां दै गुदुंखौ मोजाङै ग्लब ग्लब दुंनोसै जेब्ला दै गुदुङा एसे मो मा होनो ग्लक ग्लक फुदुंबाय थायो अब्ला जोंहा बै अन देनानै लानाय दंमोन ना बेखौ आखाइजों मिजि मिजि मिजि हरबाय थानांगोन आरो नोंथां। बिदिनो हरबाय थानाय समावनो मा ओ मा होनो माबाखौ ओ अनखौ एरबाय थाना होनांगोन आरो गारबाजों जाहाथे बिसोरो मा ओ गावजों गाव गाव सिथाबलाया बेनि थाखायनो सा आखाइ फारसेजों अनखौ हरनांगौ आरो आखाइ फारसेजों बै गारबाखौ फिदिंनानै होबाय थानांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो गोदौ होबाय थादो ओ मा होनो जेब्ला अनखौ हरखाङो एसे गोदौ होबाय थानांगौ आरो नोंथां। ओ जोंहाद'हाय अमा ओरै माबानानै लाखादोंमोन ना बै अमाजोंनो जोंहा मा मेवाइखौबो एसे एफ्रामनानै लाफाखानांगौ आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंहा गोदौबाय थायो अब्ला मा खालामदो ओ बै अमा आरो मेवाइ ला संनानै लाखादोंमोनना नोंथां बेखौ मा सो लुसननानै हरदो आरो। नोंथां बेबायदिनो गोबाव सम मा खालामबाय थादो गोदौ होबाय थादो आरो नोंथां गोदौ दौहोबाय थानाय समाव जोंहा बेबायदिनो मोनसे दंबावो ओ जायखौ जोङो बुङो खारै बे खारैखौ होआबानो जोंहा आबुं अनला मोना आरो थाखाय जोंहा खारैखौ होथारनांगौ जायो आरो बेबायदिनो दसे थानानै ओ खारैखौ हरदो आरो नोंथां खारैखौ हरनाय लोगो लोगोनो मा अनला लानि गाब एबा खालारा एसे सोलायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बेबादिनो गोदौ होबाय थादो गोदौ होनानै मा सो गेजेर गेजेर संख्रि आर नायहर नायबाय थादो आरो नोंथां संख्रि आरोखौ सानसिनबाय थादो बेबायदि खालामोब्ला
ओ
मा होनगोन
अनलाया गोथाव जायो आरो नोंथां बिनि उनाव गेजेर गेजेर जोंहा सागं सानानै होबाय थानांगोन आरो सागं सायोब्ला मा जायो जाहाथे जोंनि बै मा होनो ओ अनलाफ्रा मोजां ङै गावजों गाव सिथाबलाया आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा एसे दैया रानोब्ला जोंहा खांनानै बे जानो जानो थाखाय थियारि जाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा ओ अनलाखौ संनानै जा नो हागोन आरो बे जाबाय जोंनि मोनसे बरनि दोरोंआरि नागारनो हायै ओंख्रै बेखौ जेसेबांखि बरनि मिथिं दावथिं फुजा आरि जाया मानो बेखौ बाहायनाय जायो आरो एबा जानाय जायो आरो नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों नोंथां